औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय।
दा आं नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायावहाय नोंथांजों सावरायनो फन हरदोंमोन दा नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ फ्रि दङ नोंथां औ
ओ आयदाया जाहैबाय माने बैसागुनि आरोना बर'फोरा बैसागु फोरबोखौहाय माबोरै फालियो?
औ
बिनि सोमोन्दै दा नोंथां जागायजेनगोना आं जागायजेनगोन?
दे गिबियावनो नोंथाङा हरदो जेला नोंथाङा जागायजेनदो नोंथां।
औ नोंथां दे दा बैसागु होनोब्लाथ' बैसागुआ जोंनि बर'नि मोनसे गोदो गोदाय बा आबै आबौ बा आजै आजै आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ दा बे फोरबोखौहाय जोंनि बर'फोरनि ओनसोलफोराव बा जोंनि ओनसोलफोराव माबोरै माबोरै फालियो? बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै
औ औ
दा गिबियावनो जोंनो बैसागु होननानै बुङोब्ला बोसोर गोदाननि ओ सेथि बैसागोनि माने सानसे सिगां नङा होनबा नोंथां? गिबियाव जोंहा ओ गोखा गोख गोजोननाय हाबाफारि जायो नङा होमबा नोंथां गिबियावनो
दा बे गोखा गोखैखौहाय जोङो बबेनिफ्राय मोनो आरो बबेनि बे लायो आरो मा मा मैगंफोर जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ जानाय मा मा जायो बेफोरखौ जानानै जों मा मा जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे खिन्थानोसै गिबियावनो जोंहा हाजो खर' बा हाग्रा बारिनिफ्राय जेनेबा जोङो बायदि बायदि मैगं लायो नङा होमबा नोंथां जेरै ओ जेरै लाफा सायख' ओमफ्राय दिंखिया थाराय बेनिफ्राय खार खानदाय बिजौ बेनिफ्राय सिब्रु बेनिफ्राय ओ थालिर फस्ला थालिर मुखुन बायदि बायदि मैगं गासै सेजौ सेथा माने हाग्रानि माखासे मैगंफोरखौ खानानै लाबोयो आरो ना बेनि उनावहाय संनानै जायो आरो दा बे सेजौ सेथा माने मैगं जानायनि जाउनानो जाहैबाय माने सेजौ बोसोराव जेनेबा खेनसे बोसोर गोदाननि सिगां सेजौ सेथा माने गोखा गोखै मैगंखौ जायोब्ला माने बोसोराव बेमार आजार जानो हाया होननानै बर'वावहाय माने फोथायनाय दं आरोना खोनाबायना नोंथाङा खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों औ
बैसागुनि गिबि सानखालि जोंहा आ गिबियावनो फुङावहाय बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बोनथ' उन्दै गथ'फोर ज' ज'यैहाय माने आ मोनसे जयग होनाय जायो नङा होमबा नोंथां जयग' होखायनायनि उनावहाय जोंनावहाय बिदिनो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ आ खुलुमो खुलुमनानै आरो गेदेरफोरा ओ उन्दैफोरनो बोसोन होयो बेबायदिनो बे हाबाफारिया जोबखांनायनि उनावहाय बयबो दख'ना गोदान जोमग्रा गोदान आर'नाइ गोदान गामसा गोदान बिनिफ्राय खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा हारमुनियाम बिदि लानानैहाय बैसागु रंजानो ओंखारबोयो आरोना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेनिफ्राय आ बयनिबो नखर नखर रंजायो बेबायदियैनो जेरै मोसायो मोसानानै आरो जोंहा बर'नि नियम खान्थि बायदियै माने न' न'वावहाय बैसागु फोरबोआवहाय बयहाबो माने
माइब्रानि फिसिनाय माथानि फिसिनाय बेफोरबायदि जौ संनानै दोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरखौहाय ओ जा माने बेफोरखौहाय लोंनानैहाय ज' ज'यैनो माने रंजानानैहाय मोजाङै मोजां बरायहरो आरो आरो गो दोनि समफोराव जेरै सानसे सिगां मोसौ बैसागु होननाय फोरबोबो फालियोमोन नङा होमबा बैसागुआव सानसे सिगां जेरै मोसौफोरखौ लावखारफोरा ओ माबायावहाय थांनानै ओ दैमायावहाय लांनानै थुखै हैयो थुखैहैनायफोराव जेरै माखासे मेथाइफोरबो दंमोन लावखारफोरनि जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा
औ
मिलायनाय मोनसे मेथाइ दंमोन नङा ओमबा नोंथां दा बेफोरबायदि गोदोनि समफोराव जों खोनानो मोनदों बा बिजाबफोराव जों फरायबोनो मोनदों ना थाय जोङो माने दानि समफ्राव बे बेफोरखौ बारा नुनो मोनलिया आरोना बारा आलदा आलादा जाबाय आरो दानि जेनेरेसनावहाय माने बैसागु फोरबोआ माने सिगां जेनाखि बायदि जायोमोन गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोम बिब्दिनो जिबा सान गाहाम जायोमोन गोदोनि सम समफोरावहाय रंजादों इसोरफोरखौ दानि समाव नाथाय बेफोरखौ जों नुनो मोनलिया आरोना लासै लासै सोलायना लांनायखौ जों नुनो मोनदों दानि समफोराव बिदिनो माइक बक्स लानानैसो गिदिंनायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै आरोना जोबोद दुखुनि बाथ्रा नङा ओमबा नोंथां ओ जोंनि बैसागु फोरबो माने माखासे निम निथि आसार खान्थिफोरखौ माने खोमोरलांनाया जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौहाय गोमोरहोलांनो नाङा आरोना गोदो जेरै रोखोम जोंनियावहाय बैसागो फोरबोखौ रंजायोमोन दा बिदिनो जोङो रंजाबाय थानांगौ आरोना हायोब्ला रोङैफोरखौ बा मिथियैफोरनो जोङो खोन्थानांगौ उन्दै फोरनो नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन आरो जोंनि हारिमुनि माखासे फोरबोफोराहाय माने बिब्दिनो सोलिलांबाय थागोन दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय मा रोखोमै माबाय दि माबायदि बैसागु फोरबोखौ फालियो बिनि सोमोन्दै आङो नोंथाङा एसे बुंथिना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथां
उम उम दा नोंथांनिफ्रायबो बैसागु फोरबोनि बागै फंनैसो जोबोद मोनथिनो गोनां खोथा मिथिबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दा बेनिखायनो आंबो जोंनिखिनि एबा जोंनि ओनसोल एबा एरियाव बैसागु फोरबो फालिनाया मारै माबोरै जायो बेखौ आं नोंथांनो दा फोरमायहरनो सानबाय नोंथां
औ
बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुआ जोंनि बर'नि आंगो आगु फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ
दा होननो थाङोब्ला जोंहा बैसागुखौ जोंनि आसामनि एबा जोंनि आसामाव थागिबि थानाय बर'फोर बर' लाइमोन बर' बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो बर' बर'साफोरानो फालियो जोंनि एबा बर'फोरा गुबुन हादोराव गुबुन जायगायाव थानानैब्लाबो जोंनि बैसागुनि बैसागुखौ फालिनो थाखाय गुबुन जायगायाव थानायफोराबो न'आव फैनानै जोंहा बैसागुखौ उम फै फैयो होसो होसो होफैनानै न'वाव फालियो बैसागुआ जोंनि मोनसे आं मागो फोरबो आरो दा बुंनो थाङोब्ला बैसागोआव जोंहा गोदोनि दिनाव जोंहा से दानखोनो खुङोमोन नाथाय दानि दिनावहाय जों नुनो मोनसै सानथाम सानब्रै बिदिल' जोङो बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनसै। दा थिग दा बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागुखौ गोबावनिफ्राय गोबाव लाखिनो थाखाय फोरमायनोबा जों ब जोङो बर' रायजो राजाफ्रा गासैबो गोसो होनांगोन आरो। दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला बैसागु फोरबोआ जोंना बयबो जोंनि गोनांथार मोनसे बाहागो आरो। दा आं नोंथांनाव थारैनो थारैनो फोरमायहरनो सानदों बैसागुआ जोंहा बैसागुआव जोंहा मा मा खालामो एबा जों बैसागुआव बर' रायजो राजाफ्रा मा मा खालामनानै मोजां मोनो। गिबियाव जोंहा बैसागुआव जोङो मोसायो मोसायो मुसोरो बैसागुनि सि संक्रान्ति खालि जोंहा मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैखांनानै जोंहाबो जोंहा औ गामिनि गासैबो रायजो-राजा ज' जानानै जोंहा गामिनि गेलेग्रा फोथा थारबा गेलेग्रा फिल्डआव थांनानै जेरै बुंनो थाङोब्ला काबादि दिरुं बोनाय हौवासाफोरा भलिबल बिदिनो गोबां खेल गेलेयो नङा होमबा नोंथां ओ दा ओ दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि बैसागुआ बेफोरजोंबो मोनसे गोबां समायफ्लेयो आरो। दा बैसागु होननानै बुङोब्ला जों बैसागुखौ समायहोनो थाखाय जोंनोथ' नां बिनि थाखाय आइजेंफोर नांगोन बे समायहो थाखाय दा बै आइजेंफोरानो जाबाय जोंहा बर' हिन्जावसा एबा बर' आइजोफोरा गासैबो दख'ना थां दख'ना गोमो गस्ला गोजा गाननानै आ उम फालि फास्रा फालि लानानै खर'आव खानाय खफा खानानै जोंहा बैसागुखौ समाय होयो दा अ होवासाफोराबो गामसा गोथां गस्ला गुफुर आरनाय फालि लानानै जोंहा बैसागुआव ओंखारो बैनि नखर बैनि न'खर मोसायो नङा होमबा नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागुआ बैसागुखौ जोङो बिदिनो गोदोनि दिनाव दान दान मोनसे एसे फालियोमोन नाथाय दानि दिनाव जोंहा सानथाम साब्रैल' फालियो नङामोन नोंथां
औ नोंथां औ
दा जोङो बैसागुआव बैनि नखर बैनि न'खर मोसाहैनायनि जाहोनानो जाहैदों ओ सोरनावबा माइरं माइरं एबा फैसा गरनैसै माइरं गरनैसै फैसा फैसा मोनो एसेसो मोनगोन साननानै जोङो मोसायो दा गुबै मेन थांखियानो जाहैबाय फै-फैसा एबा माइरंनि थाखायल' मोसानाय मानोना जोंहा बैसागुआव मोनसे बियो दानानै दोनखानाय नेम बैनि न'खरनि न'खर मोसाहैनाया नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागुखौ जों बा जोंनि बर'फ्रा गासैबो फालिनांगौआ मोनसे गोनांथार आरो। थिग बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागुखौ गासैबो गासैबो रायजो राजा बर'फ्रानो फालिनांगौ सानथाम आरो बैसागुआव बैसागुखौ समायहो थाखाय जोंहा गोबां आइजें दङ' जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा रिंखांहोनानै जोंहा बैसागुखौ समायहोनो हायो। जोंहा उम जोङो गोदोनि दिनावहाय जोङो मैखोमै बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ लानानै मोसायोमोन नाथाय दानि दिनाव सानैसो एबा खायफाया बक्सफोरजोंसो बैसागुखौ मोसानो हमसै गोदोनि दामग्रा आगजुफोरखो लानानै मोसानो नागिरला दा बेनिखायनो जोङो खावलायनो सानोदि नोंथां जोङो बैसागुआव बयबो बयबो गाव गावनि हारिमुजों गोरोबनाय एबा हारिमुनिनो आयदा एबा बाहागो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गासैखौबो लानानै जोंहा बैसागु फोरबोखौ रंजायो एबा फालियो। बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायनो सानदों दि नोंथां जोंनि बै गा- सैबो बर' लाइमोनफोरा एबा जोङो गासैबो ओरैनो थायालासिनो बैसागु फोरबोखौ फालिनो होगोनखौ आं आसा खालामो दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय समनि आंखाल दा नोंथांखौ लोगो मोननानै बे गुसुं टाइमावबो गोबां रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों औ दे गोजोनथों।
औ जागोन दे नोंथां।